अ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
औ आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं।
आं मोजाङै दं नोंथां नोंथाङा माबोरै माबोरै दं?
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो?
दाथ' ओरैनो दं ओंखाम जानानै ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय दा नोंथाङा
औ आं ओंखाम जाथ'वाखैनो नोंथां आं दायो ओरैनो दसे जिरायगासिनो दं।
औ नोंथां मोजांनो बिदिब्लाय। बेनिफ्राय नोंथाङा ओम साहा लोंबायना लोङाखै मोनानि?
औ औ नोंथां आं दासो साहा लोङा फैबाय एसे सकआव थांनानै।
अ नोंथाङा मा मा माबायदि लोंखो मा मा जाखो मा मा लोंखो बेफोरखौ एसे बुंनाय नोंथां।
औ नोंथां आं गाइखेर साहखौनो लोंबाय आरो पकरिजों।
अ नोंथां गाइखेर सा आरो पकरिजों।
उम उम। जिहेथु दा बोथोरा एसे गुसु गुसु ना अखा हागोन हागोन खालायदों। ओं बेदि बोथोराव ओं बेदि बोथोराव दोमैरु बोथोराव एसे साहाजों मा होनो फखरिफोर मोनजाबा एसे मोजां नाङो।
नंगौनो नोंथां। मोजां आरो बे कम्बिनेसनखौबो जों मोजाङै जागोन होनबाने ओमाने माने मोजाङै गोथाव गोथाव। हा गोसोआबो गोजोननायायो नंगौना नोंथां। नोंथां बेनिफ्राय जों मानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां आं दिनै नोंथांनि लोगोआव इसे मा होनो बाजार हाथाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदों नोंथाङा टाइम दंमोनब्ला।
टाइम दं दं नोंथां नोंथाङा जागाय जा औ मोनगोन।
औ बिदिब्ला आंनो जागायजेननोसै।
नंगौ नोथां।
औ ओं औ बिदिब्ला आं गोदोनिफ्रायनो मा स्टार्ट खालामनोसै आरो जागायजेननो सै उम उम। जेब्लानिफ्रायनो मानसि माहारिया बा सो सुबुंफोरा माबा मिथिनाय जाबोदों बा खेथि ओ खेथि आबाद मावबो ग्रा जादों बा जिब जुनार फिसिग्रा जादों। अब्लानिफ्रायनो मानसिफ्रा माने हमना ला दाबसे जागायाव थियारि जानानै थानो हमबोदों आरो दाबसे जायगायाव थाना गामि बा बिदि सोहोर बिदि खाथिनानै थानो हमबोदों आरो अब्लानिफ्रायनो मानसिफोरनि गेजेराव ओं ओं बिदि बुस्थुफोरनि बा जिनिसफोरनि सोलायज्लायनाय बा बिदि सोलिबोदों नोथ' जों हाथाय बाजार होननानै बुंजायामोन मानोना आंहा हमना ला माइरं दं खिन्थु आंहा दायो हमना ला आंनियाव माबा गैया मा होनो मोनसे हमना ला आंनो मोनसे सुथा ना बा सेन्देल नांगौ अब्लानिया आं नोंथांनो माइरं होगोन बिनि जाहोनाव नोंथाङा आंनो आंनो नांगौ जिनिसखौ होगोन आरो बेबायदि सोलिबोदोंमोन गोदो गोदोआव ओम बिबायदिनो अ बिबायदिनो माबा ओ लासै लासै माने बिदिनो बेफोर बुस्थुआ सोलिबोदों आरो दासिमबो माने उनावहाय जेब्लानिफ्राय थाखा फैसा रां रुफा ओंखारबाय अब्लानिफ्राय मानसिफ्रा माने जिनिसनि जाहोनाव माने थाखा फैसा बा रां रुफा बिदि होग्रा जाबाय आरो दा ओ ओ दाहाय जोंहा बिदि हाथाय बाजारनि अ हाथाय बाजारनिफ्राय जोंहा गोबाङानो मुलाम्फा जायो मानोना जों हाथाय बाजाराव जुदि जों ओंखारलाङो दानिया अब्ला जोंनो जि बुस्थुखौनो नांगौ बा जि जिनिसखौनो नांगौ जों बे बुस्थुखौ रां रुफा होनानै बायना लाबोनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
मानोना आंनो जाय जिनिसखौ नांगौ आं नोंथांनो रां होब्ला नोंथाङा आंनो बि जिनिसखौ होगोन आरो नोंथाङा बे रुफा रांजोंनो नोंथांनो जि बुस्थुनि गोनांथि दं बा जाय बुस्थुखौ नोंथांनो नांगौ नोंथाङा बे बुस्थुखौ बायना लानो हागोन आरो दा ओ दायो जों ओ दानि दिननि जों जुदि हाथाय बाजारनि खोथा बुङोब्ला जों गोबां बुस्थुखौनो गोबां जिनिसखौनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जों जाग्रा लोंग्रानि फ्राय बा गानग्रा जोमग्रानिफ्राय जि बुस्थुखौनो नांगौ जों हाथाय बाजाराव माने बायनो हायो आरो गारि मथरनिफ्राय जिखुनु बुस्थुखौनो जों दा हाथाय बाजाराव मोन मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ
अ अ
बेनिफ्राय नोंथाङाथ' बुंदों हाथाइ बाजार माने मा जेराव गासैबो बायग्रा आरो फानग्रा ज' जानानै बेफोरखौ बुंफुङो आरो माने जेरै जुदि सासे मानसिया जुदि सासे मानसिया माबाफोर बायनो गोसोब्ला बे हाथायाव थांगोन आरो सोरबा फानग्रा मानसियाबो हाथायाव थांगोन मानोना बे मोनसे मोनसे जायगा जेराव जों बायनाय आरो फाननायखौ जों खालामो माने नंगौ नोंथां माने सोरनोबा नांगौ सोरनोबा माबा मोनसे नांगौ बेबायदिया आरो नोंथ' मिथिगौ सिगाङाव बे हाथाइ नि बिदि सिस्टेम गैयामोन होननानै नोंथाङानो बुंदों आरो बे समावथ' जोंनियाव फैसा होनना बुंनाय बुस्थु गैयामोन माने जायखौ जों कारेन्सि होननानै बुंनाय जायो नंङा नोंथां जेरावबो अ न'नो थां माने जेराव होलाय लालाय माने गिफ्ट एणड टेक जायखौ जों बार्टार सिस्टेम होननानै बुंनाय जायो। नंङा नोंथां ओ-बिस सोलियोमोन होनाय आरो लानाय माने जेराव नोंनो नोंनियाव जुदि माबा मोनसे बुस्थु दं। जेरै नोंनाव माइरं दं। बा आंनाव माइरं गैया नाथाय आंनाव दालि दं नों बेखौ। नों माय इसे होनानै ननिफ्राय दालि एसे लागोन बे मोनसे मा?
औ नंगौ
होनाय लानाय
बार्टार सिस्टेमाव ओ औ औ।
ओ- होनाय लानाय सिस्टेम। बे आरोना
ओ-नाथाइ ओ
नंगौ नंगौ बे बेबायदिनो हाथायाव बेफोर सोलियो आरो माने नों नालाय आं लालायगोन आंलाय नाथाय जेब्ला जेब्लानिफ्राय मानसिफ्रा बुजिनो हाबाय माने। मानोना नोंनो माबा मोनसे नांगौ नाथाय बे बुस्थुखौ आंनो नाङा। बो जानो हागौ। आंनो मोनसे बुस्थु नांगौ। ओ नोंनियाव नाङाबो जानो हागौ बेखौ जों हमना ला आंनो ओ-नोंथाङा गिबियाव खोनासंब्ला मोजां जागोन माने माने। अ माने नोंनो जेब्ला माइरं नांगौ। नाथाय आंनियाव माइरं दं नाथाय नोंनियाव दालि दं आंनो दालि नाङा। नंगौ नोंथां अब्ला- अब्ला आं नोंनिफ्राय माइरंखौ लाहोनो हागोन नाथाय नङा नङा आं नोंनिफ्राय माइरंखौ लानो हागोन न-ओ-आं आंनि माइरंखौ लानो हागोन नाथाय आंनो नोंनि दालि नाङा। आरों गुबुनसो नांगौ बे बेयो मोनसे प्रब्लेम जानानै फैयो माने। बे जायनि जाहोनाव जों फैसाखौ दिहुननाय जाबाय आरो। नंगौ ना नोंथां कारन्सि। जायखौ जों कारन्सि बुंनाय जायो। बेखौ दिहुननाय जाबाय बेनो आरो। बेनि गुबै थांखिया। नंगौ नोंथां अब्ला नंगौ नोंथां। जेराव जों बेखौ माने मोनसे जरिया माने मोनसे ओ सोलायलायनायनि जोरैया खालामनो हाबाय आरो जायखौ जों।
औ औ
नो कारेनसि होननानै बुं नङा ओनथां बेबायदिनो सोलिबोबाय ओमफ्राय हाथथाय बाजारा माबायदि सोलिलांखो बेबायदिनो माने हाथाय बाजाराव जमा जा नानै बेखौ बायनाय माबानाय बायनाय आरो फाननाय मोनसे। मोनसे जायगा महरै बेखौ खालामनाय जाबाय आरो नाथाय
औ
हाइ बाजारल' नङा दानियाथ' फिसा फिसा गलाफोरबो जायो
नंगौ नोंथां औ औ
बा बेफोरावबो जों माबानाय जायो लानाय आरो बायनाय जायो बेफोरनो आरो। बेबायदिनो सोलियो।
औ औ गोबां गोबां न'खरखौनो जों नुनो मोनो गोबां न'खर बा गोबां सुबुंफ्रा मा खालायो गावनि न'आव जागायजेननाय बुस्थुफोरफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै गावनि नांगौथि बा गोनांथि बुस्थु खिनिखौ माने गावनो नांगौखिनि माबाखौ खामायनो हायो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ दिनै जों नुनो मोनो जोंनि औ जोंनि जाय जायगाफोराव गोबां बुस्थु जायो हमना ला जों दाउ हांसोखौनो फिसिबाय हमना ला जों गय बिफांखौनो गायबाय नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जों हाथाय बाजाराव लाङोब्ला जोंहा रां रुफा खामायनो हायो आरो बे रां रुफाजों जों जोंनो नांगौथिे गोबां बुस्थुखौनो जों हमना ला हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनो हायो। बेबायदिनो जों सोलि सोलिलांनो हायो जोंनि संसारखौ बा न'खरखौ जों बेबायदिनो माने फोरोंलांनो हायो।
नंगौ।
औ औ।
बेबायदिनो आरो ओ बेखायनो जोंनि जिउआव हाथाइयाबो मोनसे गोनांथार मोनसे ओ रल होननानै जायखौ बुंनाय जायो माने ओ अभिनय। जायखौ होननाय जायो बेखौ खालामनाय जायो बेखायनो बे बे मोनसे जोंनि जिउनि मोनसे दरखार बुस्थु होननानै जों बुंनांगोन नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जों गावनि नांगौ बेसादफोरखौ लानाय जायो जेराव गावनि नाङि बिरादफोरखौ फाननाय जायो बेबायदि आरो नङा नोंथां? बेनिफ्राय जों जोंनाथ' बेनिफ्राय समाबो जाब्रबाय।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै औ गोबाव गोबांखौनो मोजां नांबाय नोंथां आसा खालामो नों थांजों उनावबो बेबायदिनो रायज्लायबाय थानो मोनगोन।
अ आंबो आंजों रायलायनो मोनगोन होननानै गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।
औ औ बेसोनि अ आंनो बेसोनि सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय।
अ गोजोन्थों।
औ।